हेल' खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
नोंथां आं एसे बाहेरायाव गोलांनानै दं नोंथां।
जाखांबाय नोंथां?
औ नोंथां जाखांबाय।
दां ओंख्रियानो दालिसोमोन। ओमफ्राय बेफोरबायदि ना एवनायमोन।
जेबो गैला।
गैला नोंथां।
खोनायाखै नोंथां
बोरै होनदों?
खबरफ्राथ' नोंथां गेजेरावनो नोंथां मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा।
हेल' नोंथां खोनायासै माथो।
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
खोनाबाय नोंथां
अ
नोंथांनााव एसे नेटवर्क प्रब्लेम नामा?
बिदिनो औ नोथां नोंथाङा दा मा मावगासिनो
नै नोंथाङा आं एसे बाहहेरायाव गोलांनानै दं नोंथां‌।
नोंथांनाव माबा मोनसे आबाद माबा मोनसे
नोंनिखौ एसेबो मोजां खोनायाखै नोंथां
नोंथांनाव माबा मोनसेसो सोंनो सान
औ नोंथां सोंनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा दा जेबो हाबा मावथ'खै?
नोंगौ नोंथाङ आं जेबो हाबा मावथ'वाखै।
फ्रियावनो दं आरो
औ नोंथां दा आं फ्रियावनो दङ।
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
नोंथांनाव दा आं एसे ससियेल मिडियानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। नोंथां
ससेल मि ससेल मिडिया बुङोब्ला नोंथां जों मिथिनो मोनो आरो बुजिनो मोनोदि जोंहाबो दा आथिखालाव गोबां बेफोरबायदिनो आखाइयाव गाव गावबागाव आखाइयाव आरो न'खरफोराव बिदिनो टिभि एबा मबाइलफोर द' थाखायो नोंथां बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बेफोर मबाइल टिभिनि गेजेरजों जों गोबां हादोराव मा जादों मा मादों लोगो लोगो बेफोर बायदिनो रादाब बिलाइ बेफोर बायदि जों लोगो लोगो खौरांफोरखौ मोननो हायो नोंथां।
उम
ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
आरो गोबां सुबुङा बेफोर बायदिनो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रां रुफा आरजिनानै लानो हादों आरो गोबां सुबुंफ्रा बेफोर बायदिनो रां रुफा आरजिनानै गावनि केरियार गावनि लाइफखौ दानाय दानो हाबाय नोंथां।
उम
आरो गोबां सुबुंफ्रा बे ससियेल मिडियाजों लाइमोनफोर सुबुंफ्रा गोबां बे ससियेल मिडियाजों गोदोसोनानै दं नोंथां।
ओ सोरबा सोरबा जौगादों सोरबा सोरबा गोदोसोदों।
मानोना बे गोदोसोनाय सुबुंफोरा ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङाखै नाथाय उल्था बिसोरो ससियेल मिडियाजोंसो बाहाय जादों नोंथां मबाइलफोरजों। गोदोसोनानै दं ससियेल ससियेल मिडियाव दा गोबां ट्रेन्दिं सोलिनाय आरो वेबसाइटआनो जाबाय बेफोर बायदिनो इन्सटाग्राम, फेसबुक, इउटुब बेफोर बायदियाव। दासान्दि गोबां बे ससियेल मिडियाफ्रा गोबां ट्रेनदिं सोलिगासिनो नोंथां।
माखासे सुबुंफ्रा बिदियावनो गोदोसोनानै दं। सोरबा सोरबा गावनि खामानिफोरखौ मावासिनो। नानै गोदोसोनना दं नोंथां।
औ नोंथां।
ससियेल मिडियायाव। नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा एसे ससियेल मिडियानि बागै एसे फोरमायहरबावदो।
औ नोंथां ससियेल मिडियायाव जोङो दासान्दि गोबां नुनो मोनोदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो। बेफोर बायदिनो हादोराव जानाय जाथायफोरखौ जोंङो लोगो लोगो मोननो हायो आरो ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मेडियाखौ इउस खालामनानै सोरबाया इउस खालामनो रोङियाव बेफोर बायदिनो बेखार गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लागासिनो दङ। नोंथां।
नुनो मोनदों माखासे मानसिफोरखौ ससियेल मिडियावनो गोदोना थानाय।
सोरबाया ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां बेफोर बायदिनो बायदिसिना जानानै गोबां जिउबो खोमनानै लायो नोंथां।
उम। सोरबा सोरनाबा मुलाम्फा जादों सोरनाबा खहा जादों।
औ नोंथां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदि फिदिं जादों।
सोरबा सोरबा जौगादों सोरबा सोरबा गोदोसोनो थादों।
औ नोंथां नोंथाङा ससियेल मिडियाफोर इउस खालामो ना खालामा नोंथां?
खालामो नोंथां। होमबाबो आं एसे खम खालामो बिदिखौ माने आं बांद्राय बिदिबो इन्टारेस्ट गैया माने।
ओ नोंथां।
इन्सटाग्राम बेफोर फेसबुक सालायनोबो इन्टारेस्ट गैया।
आजिखालि सुबुंफोरा आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां इन्सटाग्राम ससियेल मिडियाखौ गोबां इउस खालामो। नायखौ नुनो मोनो जों नोंथां।
आंबो‌ बांसिनानो सोर
बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इन्सटाग्राम ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां जोङो बिदिनो मिनिथावना मिनिथावना नुथायफोरबो नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां।
ओम
ससियेल मिडियाया दा गोबां बुहुम नाङैनो गोसारसारनानै दा बुहुमनाङैनो सुबुंफोरा गोबां सोरबा सुबुंफोरा रां रुफा खामायनानै जोङो जौगानो हाबाय। बहुम मावनो। ससियेल मिडियाया नेटवर्प नङाबा जों ससियेल मिडियाखौ सालायनो हाया नोंथां।
ओम ओम नोंथां।
नेटवर्कनि जारैसो जोङो ससियेल मिडियाखौ जोङो इउस खालामनो हायो। जेब्ला जों दाब से नेटफ्र्रप गैयि जायगायाव थाङो अब्ला जों ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनो हाया नोंथां।
ओम ओम ससियेल मिडियाखौ जेफ्रायबो हेल्प मोनो मालाबा खहाबो जायो।
नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां।
दा खोनाबाय नोंथां। हेल'
औ नोंथां खोनाबाय।
जों ससियेल मिडियाफ्राय मालाबा हेल्पबो मोनो मालाबा खहाबो जायो।
औ नोंथां।
उ।
जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङोबासो बाहायनांगौ नोंथां ना मोजां बाहायनो रोङाबा जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनो गोनांथि गैया नोंथां।
ओम आजिखालि आजिखालिनि न'ख'ना उन्दैनिफ्राय
औ नोंथां नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां।
खोनाबाय नोंथां ओमफाय दा
औ नोंथां दासो एसे मोजां खोनादों।
आजिखालि उन्दैनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव हाबो। बादा हो
बिदियावनो सोरबा सोरबा भटान जायो ससियेल मिडियानि
ओ आजि आथिखालाव उन्दै गथ'फ्राबो गोबां ससियेल मिडियाजों गोदो सोनै बेखारार जाजोब्बाय नोंथां।
जोंनि मेगनजों नुनो मोननायाव दा गोदो सोनाय गोदो माजों गोदो सोदों होनबा ससियेल मिडियाजोंनो गोदोसोनानै दं नोंथां।
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैथाराखै नोंथां।
दा खोनाबाय नोंथां नेदा एसे प्रब्लेम हेलौ
हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनायाखै नोंथां।
हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै नोंथां।
दासो खोनादों नोंथां।
अ आंनाबो एसे बेफोरबायदिनो नेटफ्रोमनि प्रब्लेम नोंथां।
जोंनिथिंबो इदिनो
औ नोंथां आंबो बेफोरबायदिनो एसे एनै ससियेल मिडिया इउस खालामो नोंथां आं नाथाय अब्लाबो जेंटिं नेटफ्रोमनि प्रब्लेम बेनि थाखाय जों बांद्राय ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनाय जाया नोंथां।
उम बिदिनो एसे खमबो इउस खालाम खानांगौ। खोनादों नोंथां खोनादों। जों ससियेल मिडियाआव बांद्राय गोदोसो बेफोरखौबो
ससियेल मिडियायाव बां फ्राय गोदोसोनानै थानो नाङा नोंथां। औ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनायाखै नामा नोंथां लाइमोनफोरनि बागै ससियेल मिडियानो गासै जोंनि लाइमोननि जिउखौ गोबां खहा खालाम गा बोगासिनो दं नोंथां।
उम
हेलौ नोंथां।
हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथां।
खोनायाखै नोंथां खोनाबाय नोंथां। अ मा जाखो नोंथां?
खोनादों खोनाबाय नोंथां दासो
अ
दे ना होमबा नोंथां मिथिना उम बेबादिनो।
ओ जागोन नोंथां।
उम